खुलुमबाय। खोनादों खोनादों।
अ सोरगोआरि नोंथां खोनादों।
हेलौ।
खोनादों नोंथां।
एसाइमेन्टफोरा मा जादोंना नोंना?
आंना लिरजोबनाया जायाखै नोंथां।
बेनो जायाखै न। माबाफोरालाय आंनाबो फिफ्टि पारसेन्ट दंबावो। ओमफ्राय माबाफोरालाय बे इन्टारेकसनफोर आरो मक पार्लियामेन्टखौ लिरबाय?
आंना बै माबायानो जायाखै र' मा होनो लेंगुवेजनि लिरनायानो जायाखै सेभेनथा पेज गोनाङा बेखौनो दासो आधा लिरखांदों आं।
उम आंनाबो जायाखै बियो। आंनाबो दंबावो। ए मोननै लसो लिरदों।
मोननै पेस्ट दासो।
आं लिरखायाखैनो स्कुलाव कलेजाव माबा एस आइ बि आव जि लिरदो बिनि उनाव लिरखायाखै बाखिफोर लिरबाय थादों।
नोंसा एपनिखौ लिरबाय?
दिक्सानिखौथ' मोनाखैना आं मारै लिरगोन दा बुहुद उन जाना दं आं।
नङा पास थारिगै होनो गोनां बेै एस साइमेन्टनि बाथ्रासो बुंदों आं।
जाबाय इयो। ओइ बेलेग दिगसा एपखौसो हायाखै।
नोङो मा साबजेक्ट लाखो?
इ भि एस लादों।
मा क्लासनि?
थाखोब्रै।
आङो क्लास फाइभनि लानोसै। एसामिस लिराखै आं दाबो।
एसामिस लाबा नों एसामिस लिरनांगोन।
इंलिसाव लिरनो हागोन नामाथाय?
एसे बोरैबा जागोन आरो एसामिस नालाय इंराजि लिरनाया। आंनि बायदिबा नों एसे नायदो थारमाने एसामिसआ मिथियाखै एसामिसा फैगोन ना फैया इंलिसाव बेखौ नों बेयाव नाय एफसआव एसामिसाथ' इंलिसाव फैनाय नङा बोरै फैगोन बेयो
अ बेबो मोनसे
नायना ला नों बाखि माबाया ए ए आंनि मा होनो सेेप्टारफ्रा खम खम दं आंना मोजां इभिएस‌आ क्लास फरना खिन्थु क्लास फाइभनिया बहुत दङ बिराज नायदोंमोन आ एकदम हाल्ला जादोंनिया हाल्ला मोनलायदों बियो
बेनिफ्राय दा बेखौ लिरा जाहैबाय
बियो मा खालामखोबा आंथ' दहाय नायदोंमोन बेनाथ' गोरोन्थि जादों लिरनायफ्रा माने बिथाङा मा बिथाङा माखौ लिरखो आं देखायदोंमोन नोंनो दसे मा खामदो चेप्टार नेम सेेप्टार नेमाव लिरदो इयो मोजाङैनो बिनि उनाव कन्टेनाव बियो माइबा भिडिअ' कन्टेन सो लिरना होबाय इयो कन्टेनाव कन्टेननि नेमखौ लिरनांगोमोन बियो
अ कन्टेननि नामखौ लिरा लाबासिनो भिडिअ कन्टेन बिदि लिरदों बेयो
आ भिडिअखौन्थ लिरनोदों बेना फुल जादों इयो आंनाव सोंफिनासैबो आं बुंनोबो चान्स मोनासै
बिदिबा जायाखै बिना होमबा कन्टेनखौ जेनेबा बियो मा मोनसेल' टाइपआव लिरदों ना ना सामारि टाइपआव लिरदों बियो
इयो मोनसेल' थाइबाव लिरदो ओमफ्राय माने भिडियअ कन्टेनल' होदो बेयो कन्टेन्टनि नामा मा नाम बे थानांगौमोन भिडिअ कन्टेन्ट गैया भेरि गुड खिनथु थु कनथे मा कन्टेटनि नाम बेबो थानांगौमोन आरो आंनि आंनि बायदिबा
अ कन्टेन्ट नों जेरैबायदि लिरो बेबायदि लिराखै थारमाने बियो
ओम ओहो लिराखै लिराखै सोङाखैबोयो आंनिखौनो कपि खालामदोंमोन ओमफ्राय मानो बिदि फालथायलांखोबा
अ आचसा आंनि या थ' लिरनायफोरानो जायाखै र'
बारा दिन गैला खिन्थु दिनै तिन थारिख आरो सप्तासे थिग सोलिनांसिगोन आं बे साननैसोनि गेजेराव माखा माखा बन्द' लाखिनानै रबिबाराव न रबिबाराव हामगोन नेक्स्ट रबिबाराव
आंना रबिबाराव समानो थाहैया
गारजेन फैयो नामा
बाजार खालामनो गोनां जायो
गारजेनफोर फैगोन ना फैया सान्देआव? उम।
बिसोरजोंबो रायलायनानै थानो गोनां जायो आरो बाजारबो थायो बाजाराव थांनानै फैबाथाय मेंनाय मोनो।
उम ओइ मेंखायो।
नों थालाङो आरो सान्देआव।
रेस्ट लागोन माबा मोनसे खस्थ' खालामनायनि उनाव रेस्ट लानो लुगैयो।
ओं।
गाहाम मोनो।
ओइ पास तारिगे बन्द' थागोन थाया स्कुल?
पास तारिकाव मा दङ?
बा जुनमोन।
बा जुनखौ इसोरो अबदा खालामनाय खोथाखौ बुंदोंमोन, दा मा खालामनो जों? मिटिंथ' गैला इसिना मिटिं लानो थाखाय प्लेन खालामदों माबाया चेरमेना। एस एम एसनि माबाया आफाद गिरिया हाया नामा नो हायाबा मा खालामो दा अबजार्भ खालामनाया ओरै दसेयैनो जोबगोन खोमा जोङो थाङाबा जायोबा थांला आरो बन्द' खानसे मोननायानो बहत।
बिफां गायनायथ' मोनसे प्रग्राम थागोन आर्लि इन दा मर्निं।
थागोन बिथां जोंहा ओ मेन्टर साबासो फैगोन ना बारा बाराबा।
अ' खेबसे सारखौ खबर लानो होनांगोन।
उमुगखालि फायदोलै सार होननानै। गाहाम नाङो बेलेक दिनाव। ओ ने। हिफालिबो होनो हायाखै सारनो मा खालामो नोंसोर दा?
जोंनिया आरो मोनसे खामानि थाखाय जाहैबाय मा होनो बि लिरनाय मेगाजिन बानायनांगौ लायस दि।
हे मुवा हाबावगोनलै आं
आर
बे हानाय नंला।
बे खोथाखौथ' बि आर पि पार्सनासो बुंलांबाय दा।
औ बिथाङा जों एलेहायाव हामबा बिथाङा माबा रिपर्ट हरो जोंखो।
बेबो मोनसे साननो गोनां।
अ' जोङो जोङो हास्लाब उम।
ए हेड मेदामनियाव सोंनानै लाजागोन। उम बायद'मोना खालामोबाथाय खालामसिगोन आरो बिसोरो खालामा जागोन होनबाथाय जोङो
उम।
नङा होमबा?
ओ खालामनानै जोङो लिरनो हायाना गथ'फोरासो लिरगोन जों आर्टिकेलखौल'सो हैनो हागोन।
गथ'फोर लिर नायखो जोङो थोंजोङै बे लाइसियाव थेसांनो हानाय नङा। मानोना बिसोरनि बै आ खायजों लिरनाया मोजां जानाय नङाना सोरबा गिदिर सुबुङासो लिरनांगोन।
इखोन्थ जों हानाय नङाना आसामिसाव। मेदाम मोनहाबो बिबांखौ लानो बाद दो नुवाखै आरो
खस्थ'लै सोंदोंमोन ना नों?
रायलायदोंमोन एसे एरायबाय थाखायो जोंखो नोंसोरखोनो लिट लानो होदों न' ओरै सोर होनना बुंखादो आं इयावनो बुजि मोन्दों औ लानो बादो इयो होननानै। ओ सेलारि मोनखायो बेथन मोनखायो मा नांबावगो। इखालिनो खोमा माबाया आरो इबे जोङा मेदामनि खासेया गोदान सेकेन्ड सिनियर मा नाम इयो? दिपाया नङा बे सासेया उम बिदि जायैबाय दा साननो गोनां आर' जोङो बि आर पि बिथाङा मा खालामो दा
बेखानि खाम जासिबाय थादो।
दासिम खोन्थायै इयो गाव हारसिं सानना बुंदो ना मेदामफोरा सिगनेल होदो मेदामफोराथ' सिगनेल होनाय नङा गोरलैयैनो गावनो एसे दा पेपार सेपाराव ओंखारबावबाय आरो पेपाराव ओंखारबावनो लुबै ए ओमफ्राय सिगाङाव रायलायना थांनो हागोन ना सार इयो बि आर पि बिथाङा इदो मेदामजों मा खालामनो इसोर हागोनना हाया होननानै मेदामनाव सोंबा किजानि मेदामा बुंगोन खोमा इसोरो एसामिस मिडियाम नङा बर'सो हागोन हायाबा ओरै मोनसे बुंदोबाथ' मोजांमोन बुङाखै खोमा। थेवबो दा फटकआव नुजालायबाय आरो खेबसे फटकआव नुजालायबा खम फ्राउड फिल जागोन बिथाङा।
आ
नाजाथारगोन उम उम।
उम।
ओनथ'
माने सारा बुंनाय समावनो हेडमेमा बुंनांगोमोन जोंनिफाय फैनाय एसामिस लिरनो हागोन ना हाया बा इदि होननांगो आरो
अ जों इदि बुंनांगोन हागोन जों सि रि सिरि थानाय माने हानायसो जाहैगोन दा अजया ओम अजयाबो जेबो बुङाखै। जों सिरि सिरि थानाय माने जों हायो बिदि जाहैगोन।
बुंनो नांगोमोनलै सारनि सिगाङाव बुंनो हागोमोन जोङो सार जोङो आ जेनेबा एस से उसुबिदा जागोन नामा होननानै बुंनो हागोमोनलै।
जों गाबोन सबनिया बुंनोसै होमबा गाबोन समफोर बुंनोसै जोङो।
नोंथां।
उम गाबोन गाबोन समफोर बुंसै। बुंनानै ए जुदि जर खालामबा खालामसै आरो जर खामाबा जोङो इदिनो दा लिरनाय खामानि इमान भिर दोङो जोंनिया नै हागवा हागवा जादो। ओ थिगानो मोजां नांबाय उनाव रायज्लायबावसिगोन नोंथां।
अ दे जागोन। अ जागोन दे।